अ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
नोंथां मोनसे फंनैसो बाथ्रा रायलाय जागोन नामा सम मोनगोन नामा उम बेरायलायनाय बेरायनाय बिखय
औ
दे नोंथाङा मुवा मुवा थांनानै गोजोननाय मोनदों बेरायना
ओरैनोथ' जोङो ओ कलेजफोरनिफ्रायबा ओस स्कुलनिफ्राय थांदोंमोन आरो जोङो ओरैनो ओ माबा स सकि बगामा टि बेनिफ्राय सिलं उमियाम बायदियाव थांफेरदों आरो बेयो सुखि आव थांखालिबो जां मोनदों जोबोद मोजां मोनदों। औ बेहाय ओ ओ मन्दिर दङो औ पाहारसायाव बिनिफ्राय दैमा दङो बिफां लाइफां जिब जुनार बायदिसिना मानसे होबावदो आरो बिहायनो बेलेग बेलेग जायगानिफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय मानसि फैनाय लोगो मोनो आ दे
औ
बिदिनो एनिफ्राय ओ बगा माथियाबो बिदिनो बिदिनो पाहार सायाव मन्दिर बिदिनो आरो औ बिनिफ्राय आरो शिलंआव थांदोंमोन बेहायबो जोबोर मोजां मोनदों औ बेहायबो गुबुन गुबुन जायगानि ओ दाब दाब जायगानि फैनाय मानसिफोर लोगो मोनो आरो बेनिफ्राय बेहाय एसे मोजां आरो गुसु आरो जागाफोराबो मोजां बेनिफ्राय आरो फाहारसायाव आरो बेनिफ्राय ओ नोङो बेहाय बायदि बायदि जाग्रा बेसाद मोनो औ बिदिनो बेनिफ्राय ओ बायदिसिना बान्दोर बायदिसिना नुयो आरो
जोबोद समायना ना
औ समायना
ए औ
दोङो बायदिसिना जायगा जा जोंनि
आ औ
औ बेफोर औबो नुनो मोनो जिब जुनार गानदा मै हाथ मैदेर औ मोसा दाउ बायदिसिना नुयो आरो
औ
औ आरो बेहाय थांनो थाखाय फार्स्ट गिबियावनो गार्ड लानानै जिब गारियाव गाखोनानै दावबायनो हायो आरो
औ नोंथां
औ नोंथाङा मा मा ओनसोलाव बा जायगायाव दावबायनो मोनखो नोंथाङा‌ एसे फोरमायनांगोन
औ आं जेब्ला ननिफ्राय थाङो जेब्ला काजिरङा थांफेरदों काजिरङायावबो बिदिनो बे रोखोमनो जेब्ला रेन गार्ड लानानै जे थांनांगौ गोनां जाहैदों ला द बिफां लाइफां हाजो जिब जुनार नायनो थाखाय गुबुननिबो दा थाब मानसि फैयो बिदिनो नायो दंफां लाइफां मा दैमा दैमा-दैसा, दंफां-लाइफां बेफोरनो जि इदिनो दोंसै।
औ।
जोंनि दा जोंनि नैबे बेफोरावबो थांफेरदों आं माबायावबो। जेब्ला कर्नाटक होनो बेंगालर
औ।
बेंगलाबो बिदिनो थाङो थाङो जों जेब्ला फार्स्टआवनो साननै सानथामावनो टिकेटखौ दाना लागोन। नांगौ। दानना ला दाननानै बिदिनो टाइम जेब्ला टाइम सम जायो बिदिनो बेंगालर होननाय दोङो बेंगालरनि स्टेसनाव ओंखारनानै कर्नाटक कर्नाटकआव थां तकखौ बास्लायनानै। बेनिफ्राय डाइरेक्ट लुइस होननाय दोङो लुइस बेयावनो गाखोना जेब्ला जों सागोर नायनो थाङो। सागोर थायनो थांबा जेब्ला जों अपेनिं फार्स्टनो हाबग्रोनांबा जेब्ला जों टिकेटआव आधार कार्ड पान कार्ड होग्रोनांगौ बिदिनो। बे बे खोमनो बेलेग ओनसोलाव थांबा हाजो दंफां लाइफां नायनो थां-थांनो गोनां जाबा बिदिनो थांनांगौ। बे थांनायाव जेब्ला भटार कार्ड आइदि कार्ड लायोबा एखौ फर्मखौ क्लियार खालामना लाबा बिदिनो गेटखौ जों गेट पास खालाम खालामग्रोनानैसो सख'नाय जायो।
औ।
खौनो जों जेब्ला थांबाय थांनानै बायदि रखम उमुगनि मानसि गाब गाबनि दाबनि मानसि फाय बे बिदिनो ज' ज'यैनो जों जेब्ला सागोरखौ नायो। नाव नाव दं। बेयावनो जि माबा ओम उद दं उद दं गराय दं। बे हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां।
बिदिनो दंफां-लाइफां दं। बिदिनो दंफां-लाइफां दोङो नारेखल बागान दं थालिर बागान दं बिदिनो गाब गाब मानसि फायो ज' ज'यैनो
औ
जेब्ला जों आरो बेनिफ्राय जों नायखां लोंखां फायबा जेब्ला फायखांनायनि उनाव हटेल हटेल गो दिर गोदिर दं बेफोराव दोङो बिदि राव बाय गावबा गाव थु जि फसन्द' जायो गावबा गाव जि रोखोम जायो बिदिनो जानो हायो आरो बे बे हराव थांनानै फिथाइ सामथाइ किसुमान आरो गावनि गाव फुटफाटखौ फसन्दखौ गावबा गावनो फसन्द' जायो इखौ जाबोनो हायो
बिदिब्ला नोंथाङा ओ गुबुन जायगायाव आरो थांबावनो मोनदो थांफेरनो मोनबायना दा नोंथाङा ओनसोलाव
अ थांफेरनो मोन थादो नोंथां जेब्ला जों थाङो बेनिफ्राय बाक्सा फाय काजि काजिरङा काजिरङायाव बो बिदिनो काजिरङाखो रंघरखो नुयो
उम
बे काजिरङा इदिनो मो मोसा मुफुर माफा मानै बिदिनो मोसा मुफुर नुयो बिबार बागान
औ
बिबार बागान नो बिदिनो मानसि लाइफां मानसि गाब गाबनि जायगाबो बेयावबो ओनसोलावबो फायो बेयावबो काजिरङायावबो रंघर नुयो नुयो कारेंघर
औ
उम एनिफ्राय जों बेनिफ्राय रावना जानानै आरो माबायाव थाङो मरान मरानावबो थांनायाव मरानावबो इदिनो साहा बागान नुयो दंफां लाइफां नुयो
औ
जुरा मानैसो नुयो
औ
बिदिनो नोंथाङाबो बबेयाव थांना हेलौ खोनादों ना नोंथां नों थाङा बबेयावफोराव थांफेरदोबा
औ थांफिनदों बेखोनो ओ ओ फोरमायजागोन जरै होनबाय आङो दहाय दारागाव बगामाथि बेफोराव बिफोराव थाफेरदों आरो शिलं लाइटलुम बेफोराव औ ओमफ्राय जोबो मोजां जायगायालाय जोबोर मोजां दावबायनानै जोबोर मोजां मोनो खायफा खायफाया कलेज फ्रायबा स्कुलनिफ्राय सारभेयावबो थाङो सारभे खालामनो थाङो बेहाय मा मा दोङो मा मा गैया बेखौनो नट खालामना लालामनानै कलेज बा स्कुलाव लिरना होनांगौ जायो आरो
औ औ नोंथां
मोननो बिदिनो जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव सारभे खालामनो थांफेरदों बा बेरायनो थांदों आरो बिदिनो औ जोङो बेफोरावबो बुहुद एक्सपिरियेन्स मोनो दानि जुगावथ ओ बिदिनो
लांखायो औ गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो बिदिनो सारभेबा माबा पकनिक जानो लाबो आरो बेफोर जायगायाव सारभे खालामदोंबा बे दिग जादो। बिदिनो गुबुन गुबुन सलि महलल फैयो बिदिनो फैयोबो खायफा खायफाया ननिफ्रायबो थाङो खायफा खायफा ग्रुप नागिरनो थाङोन आरो। लोगोफोरजों
औ
औ धिरै
खोनादों नोंथां
बिनो होनदो नोंथां
औ बेफोरबायदि यानो जोंनियाबो औ जोंबो बिदिनो जोंबो बिदिनो सिलसर थाङो। लो नांनानै ज' ज'यैनो सोरबा पिकनिक जानो। बो थाङो ज' ज'यैनो। खिसुमान आरो बराय लोगो लेवा लांनानै बेरायनोबो थाङो बेसयावनो
औ
औ
मोन थाङा बेरायनानै मोनो एसे
बेरायनानै जोबोद समायना मोनो गोजोननाय मोनो। दंफां लाय थां नुयो जिब जुनार नुयो मानसि-मानसि-मान-मानसि फोर खोनादों ना नोंथां? बिदिनो बेफोरबाय दिनो बुद समायना जागाफोरा। खेबसे थांबाथाय थांथावथाव जागाफोरा। गोजोननाय मोनो बेफोरबायदिन
औ
थाङाबो माबायदि मोनो?
नो ओ नोंथाङा आंबो गोसोआव जोबोर मोजां मोनो गोजोननाय मोनो बेफोर ओनसोलाव बा बहाबा थांनानै। जेनेबा नोङो बेहाय मोनसे एक्सप्रेन्स बा ओ माबा मोननो थाखायसो थागोना बेस जनाय मोननो औ बेनिखा जोबोर मोजां मोनो बे
ओ बेफोरबायदिनो जोंनि गोसोफोराबो बे जेफोर बेफोराव बेरायनो ग्लांनोबो मोनबा जोबोद समायना मोनो निजे गोसोखोबो। गोजोननाय मोनो आरो गाब गाब जागा थांबा एसे एक्सपेरेन्टबो जायो। आरो जेबो ओ बा थ्राफोरखौबो ज ब ओ बेलेगफोरनि बाथ्राखौ गुबुन गुबुन ओनसोलनि बाथ्राखौबो सो-सोलोंनो हायो।
औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां औ औ दे नोंथां बिदिब्ला गोजोन नाय थाबाय नोंजों रा
बो जोंना लाखिथ'नसै दे ओ ओ थेंकिउ थेंकिउ नोंथां।